औ अब्ला मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ नोंथांसिम आरोबाव जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिमबो जासिहरफिननाय थाबाय।
अ अ अब्ला नोंथांखौ बेबायदि कल खालामनायनि जाहोना जादों ओ जोंङो दायो सावरायनो लानि मोनसे। सावरायनाय लानि जे ना हमनाय। बर'नि ना हमनाय माबायदि हमनाय जायो आरो मा मा आगजु बाहायनानै। ना हमनाय जायो बेनि बागै जों सावरायनो लानो नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा सम जागोन ना नोंथां औ अब्ला आं गिबियावनो औ अब्ला गिबियावनो आंङो नोंथांनो फोरमायनोसै ओ ना हमनाय होननानै बुङोब्ला बेबो बर'नि मोनसे हारिमु नङा हबा ओ
औ नोंथां औ औ
औ नाखौ जोंङो जानो थाख बा
आ फाननो थाख बेफोरबायदि जों हमनाय जायो जेरै गोबां आगजुफोर बाहायो। जेरै ना हमनो खादा जेखाइ खबायाइ बेबायदिनो सेन
बायदि बायदि जु जोंनि औवाजों मोननाय औवाजों बानायनाय आगजुफोरजों जों दा जोंथिंजाय मा मा नामो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानो दा ओ जोंनिथिं ओ जोंनि ओनसोलफोरथिं गोजौ बोरि ओनसोलखाय। बारा इसेबां दैफोरनि सुबिदा नङैखाय बेयाव गोबां नाफोरखौ खमै मोननाय जायो जेरै दंग' जाम्फैफोराव दुब्लिफोराव जों नाफोरखौ एफा एनै मोननाय जायो आरो ना सिगांनि बायदि ओ सिगांनि बायदि ओ गोबां नाफोरखौ हमनाय लोगो लोगो गोबां नाफोरखौ मोननाय जाया। मानोना जोंनि ओनसोलफोरथिं दायो दै दिखां दै दिखांनायनि थाखै फोथारफ्राव दै सोनायाव गोबां खस्थ' जायो बेखायनो अखा हाबासो माइ गायनो हानाय बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलफोरथिं दा बेखायनो गोबां ना गिदिरफोरखौलाय जोंनिथिं मोननाय जाया जेरै। ना बोथिया नास्राय। ओ फिथिख्रि बेफोरबायदि फिसा फिसा नाफोरखौ मोननाय जायो आरो। मागुरफोर खुसियाफोरखौ मोनो अब्लाबो। इसेबां मा माने बुरजा मोननाय जाया आरोना।
औ औ
ओ दा बेफोरबायदिनो जोंनिथिं बांसिन ओ। मानसिफ्रानो नाखौ माबायदि हमो होमबा गि ट्रेक्टर हालेवनाय जेब्ला ट्रेक्टर हालिवयो अब्ला। बिनि थिकनि उन उन गथ'थाय हौवाफोर हिनजावफोर दो दोलो। माने हमनो थाङा आरो ना खबाय लानानै खादा लानानै। बेदिनो आरो जेब्ला सान्दुं गोसा जायो अब्ला बे सान्दुं गोसा समाव खादा खबाय लानानै बर' हिनजावफोरा। माइ सेर सेरफोराव दंग'फ्राव बेफोराव जमा। ना जाना थानाय बे दै गुदुंजों माने थानो हायो नाफोरा जेब्ला जेब्लानाखि गुसु जायगा नागिरनानै ज' ज'। मा थायो ज' ज' थानाय नाफोरखौ जेखाय खादा लानानै बेखौ जुग्रुबनानै नाखौ हमनाय जायो आरो। दा बिनि अनगायैबो खायफाया ओ सेन सायो। सेन सानानै ना नाखौ हमो आरो खायफाया खखाजोंबो नाखौ हमनाय जायो आरो। बेबायदिनो आरो खायफाफोरा जों जेफोरखौ लानानै दैसाफोराव सारनाय जायो बेफोरजों नाखौ हमो आरो जोंनिथिंजाय। दा गोबां बिलोफोर गैयिखाय दैसा गिदिर फोर जोंनि ओनसोलफोरथिं गैयिखाय दुब्लिफोराव नाफोरनि बिबां फ्रा खम जानायखाय बारा इसिबां नाफोरखौ मोननो थाङा आरो ओ। जोंनि ओनसोलफोरथिं गोबां सुबुंफ्रा कारेन्ट सर्ट होनायनि जाहोनाव नाफोरनि बिबाङाबो जोबलांनो हमदों जे-जे-जिहेथु कारेन सथ होनाय लोगो लोगो नानि गोरलै गोरलै नाफोराबो थैनो हमो आरो बे नानि उदैयाव थानाय बिदैफोराबो गला जानो हमो। दा बिनि जाहोनाव नाफोरनि बिबाङा खमायनायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलफोरथिं नानि बिबाङा। जोब-जोबलांनो हमदों आरोना
औ नोंथां औ
ओं ओं ओ। जोंनि ओनसोलफोरथिं बेबायदिनो नाफोरखौ हमनाय जायो आरो जेब्ला हाखर एसे गोथौ। मोनो। अब्ला बेयाव जोंनि। साफ्रोमबो ओ बेखौ ना हमनाय जायो आरो। दा बेबायदिनो गोबां नाफोरखौ मोननो हायाबाबो बे। जि एसे बयबो नागिरनानै हमनाय जायो दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरथिं। माबायदि ना हमनाय जायो बा माबायदि मा मा नाम मोनो बेफोरनि बागै नोंथाङा दसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा नोंथाङा जेरै बुंलांबाय जो। औ नों दा आं ओ जोंनि जायगायावदि ना खौ माबोरै हमो बा नाखौ माबोरै उह फिसियो बि बेफोरनि बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायनो दा जोंनो गिबियावनो ना हमनो थाखाय उह एसे उह जायगाफ्रा बिलो ओनसोल बा दै थानाय जायगा जानो नांगौ। जाय जायगायावसो उह बेफोरबायदि जायगायावसो माने नाया थायो आरो।
फायो औ नंगौ
रि बायदिसिना जायगाफोराव ओ नाया खम थायो थायोब्लाबो बुहुद खम थायो आरो बेनि थाखायनो जोंङो बैफोरबायदि जायगायावसो बांसिन नाखौ मोननाय जायो जेरैहाय जोंङो ओ मोनसे दंग' बा मोनसे जाम्फै बोहैबोनाय फोराव जोंङो बे बेनिफ्राय ना सानोब्लाथाय जोंङो गिबियावनो बाहायगोन जोंङो ख'खा बा सेन बेफोरबायदिखौ बाहायनो हायो। जोंहा बेफोरखौ उह गोबां आदब खायदाजों बानायनाय जायो दानि जुगाव उह गोबां खम बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोर खखायानो जा। सेेनानो जा नाथाय गोदोनि दिनाव ओ साफ्रोमबो न'खरफ्रोमबो बेफोरबायदि बानायनाय बानायोमोनानो होननानै बुंनो हायोमोन। नाथाय दानि जुगाव खम आरो गोदोनि उह जुगाव न'खरफ्रोमबो खखा हेबनो रोंग्रा बा सेन हेबनो रोंग्रा थायोमोन आरो सासे नङा सासे थायोमोन आरो बेनिखायनो जोङो बयबो माने न'खरफ्रोमबो बेबायदिनो ओ जागासे बा बोथिसेखिनिखौ जोंङो ना ओ खिनिखौ ओ सेन बा ख'खा सानानै जोङो ओ लाबो मोनो हायोमोन आरो दा गिबियावनो सिनफोर। खौ बा खखाफोरखौ बोरै हेबो होनना बुंङोब्ला ओ जोंहा गिबियावनो औवा नांगौ। औवाजों जोङो गासैखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो सेनानो जा खकायानो जा बेयाव दिरुं दिरुं माबा बाहायनानै जोङो बेखौ बानायनाय जायो आरो। जोंहा फारसेनि फ्राय उह गाहायथिंजाय बोख्लाय उह जेनेबा बोहैख्लायलांनाय बा जोंहा बेयाव ख'खा सानाय जायो मानो होनोब्ला जों बेखौ आवथेनाय हिसाबै जोंङो
औ औ
खौ ओ साथेनो हायो आरो जोंङो जुदि ओ बिलो दिदोम थानाय दैब्लाथाय जोंङो ओ सेनखौ सानो हायो आरो नोंथां दा मानो मा माबोरै सानो हायो होनोब्लाथाय जोंहा सेनाव ओ ओ जा ना हाब ग्रा बियो सिङाव थायो आरो दिदोम थायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो बेखौ। बाहायोबाथाय मोजांसिन जायो आरो बेबायदिनो ओ जायगा लानानै बा दैखौ नायनानै सायोब्लाथाय जों ओ गोबां नाफोरखौबो मोननो हायो जेरैहाय जोंनि जायगायाव बेबायदिनो ओ अखा अखानि समाव जोबोर दै थान दै थानायनि थाखाय जोंहा लाङि बायदिसिनाबो सानानै जोङो ना फिथिख्रि बेबायदिनो उह ना गोरि ना सें बिफोरखौ हमनो हायो आरो जोङो। दा ओ दा नोंथांङा जेरै बुंलांबाय ओ ट्रेक्टर हालौवनायाव जों गोबां मोनो होननानै दा जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदिनो। जाय जायगायाव दै थायोबा हालौनो बा उह जोंहा माइ गायनो थाखाय दा हालौवो दैज्लां बो थोरनि थाखाय। दैज्लां बोथोर दाथ' नोंथां। नोङा होमबा? दा बेनि थाखायनो जोंहा ओ माइ गायनो था खाय जोंहा गिबियावनो हालौवो दा हालौनायाव जोंहा जाय जायगायाव ओ गाहाय बा दलहा बैबायदि जायगायाव जोंहा ना सें, ना फि फिथिग्रि बेबायदिनो ना बोथिया बायदिसिना ना बेबायदिनो ज' जानानै थायो आरो नोंथां। बे ज' जानानै थानाय ए नाखौ जेब्ला हालेवो अब्ला बिसोरो ओ आलाय-सिलाय जायो आरो बेबादि हाब्रुजों माजों माबा जाजोबनानै। औ औ बिदिनो जोंङो ओ बयबो बि दा नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेबायदि ज' ज' जोंनि जायगानियाबो बेफोरबायदिनो ओ सोरबाबा जेंगायजों, सोरबाबा जेखाइजों, सोरबाबा बेबायदिनो ओ मुस्रिजों हावखांनानै हमनाय जायो आरो दा मुस्रिखौ जों ओ मोननै मोननै बाहागोआव अ मोननै आयदायाव माने जोङो बे मुस्रिजों ना हमनाय जायो आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोबा जोंहा जेरैहाय दारा बा दैमाफोराव जोङो मुस्रिजों ओ साइड फारसे लानानै जोङो बा साथेनानै जोङो नाखौ ओ हमनाय जायो मुस्रिजों। बेबायदिनो जोङो फख्रि बायदिसिनायावबो बेबायदिनो मेथ'खा बा बायदिसिना खनासे लानानै मुस्रिजों हमनाय जायो आरो नोंथां। दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव जोंहा आइजोफोरा बांसिनै ओ नाखौ नागिरोमोन बुंनो थाङोब्ला ओ साफ फ्रोमबो ना गुरनो रोङि बा ना हमनो रोङि आइजोआनो गैयामोन होननो हायो जों गोदोनि दिनावबाथाय नाथाय दानि जि गाव जोङो ओ गोबां ना हमनो रोङि बा ना सिनायै बेफोरबायदि आयजोखौ जों नुनो मोनो आरो दानि जुगा बुहुद सोलायबाय बा गोदोनि बायदि ओ जुग गैला होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। दा जेखाइया मा बेखौ सिनायिबो जों सानसे समाव नुहै नुहैसिगोन होननानै आं बुंनो हायो आरो। बा जोंनि नायो आरो नोंथां दा ख'खा, सेन बिफोरखौबो मिथियि जासिगोन। दा जेरैहाय जोंनि मोसौ हालिया जेरै गोमालांबाय बा मोसौ ला नांगोल जुंगाल बेफोरजों जों हालौनायखौ जों फ्राय नु नुलानो होनबाबो गाज्रि जानाय नङा आरो। नुथारोबाबो हालिसेबा हालिनै नुयो आरो दा नोंथां। दा बेनि थाखायनो जोंहा बे फोरबायदि माखासे ओ गोमालांबाय आरो जेरैहाय बेबायदि ना हमनायनि माबायाबो जोंहा हम गोमालांबाय आरो। दा बुंनो थाङोबा जोंनि जायगायाव ओ हौवाफोरानो जा हिनजावफोरानो जा गोबां ना हमो। दासिमबो हमो आरो जोंनि जायगाया एसे दलहा जानायलाय बा दलहा जायगाबो थानायलाय जोंङो जोंनि जायगायाव अखाया अखानि बि बाङा एसे बांसिन जायोब्लाथाय बा अखानि बिबाङा ओ एसे रोजा जायोबाथाय जोंहा गोबां ना मोनो आरो। दा अखानि बिबाङा खम जायोब्लाथाय जोंनि जायगायावबो ओ नाखौ खम मोननाय जायो आरो। बिबायदिनो जोङो
सा आस्सा नोंथां ओ आं नोंथांनियाव मोनसे सोंबावनो आ नोंथांमोननिथिंथ' गोबां ना मोननो हायो नङा होमबा? ओ बे बिनि गेजेराव नोंथांमोननिथिं मा मा ना मोननो हायो बिखौ नोंथाङाव फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा जोंनि जायगायाव आं गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जों फिसानिफ्राय गिदिरसिम बुंनो थाङोबा दा गिबियावनो जोंहा नाम मावा ना फिथिख्रि बेबायदिनो ना सें गोरि ओम ओमफ्राय ना बोथिया थिया माग गुर ओमफ्राय ना सिंग्रा जायखौ थेंगोना होनो
औ औ
ओमफ्राय बेबायदिनो बै गावग्रा जे मोनसे दङ ओ ना सिंगि ना थुरि औ औ ना सं बेफोरखौ मोननो हायो आरो ओमफ्राय जोंहा दैमाबो दं नालाय नोंथां। दैमायाव गोबां नाफोर दङ ना गोलाव ना गरसि। नाफुर खायथा बेबायदिनो ना बामि नान्दर बामि नाथुर। खांख्राइ जुब्रि बेबायदिनो खांख्राइ हारांगा। खांख्राय खांख्रायानो गोबां रोखोमनि दं आरो नोंथां जोंनि